खोनादों नोंथाङा
औ खोनाबाय नोंथां खोनादों
औ औ दा आङो खौ गोसोखांनानै फन खालामदों आरो बे फन खालामनायानो जाहै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ लोगो लाहरनाय जादों दा नोंथाङा ओरैनो दङ ने
औ नोंथाङा आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ दा मा आयदानि सायाव नोंथाङानो बुंदो जागायजेनदो नोंथां दे
दा आङो ओ जोंनि ओनसोलाव दा जोंहा लकेल दावउदैनि गोबां माने खम नङा होमबा नोंथां
औ औ औ नंगौ
खालामोब्ला बांसिनै लकेल दावदै जोंनि जायगायाव मोननो ह हागोन दा बे लकेल दावदैनि बे जोंहा जरायावनो फन्द्र' थाखा ओहो थ्रिस थाखा थ्रिस थाखा गाहाम जायो।
औ औ
लेट लायोबाथ' गोबां जाहैबाय दा बेनिखायनो दा बिदिब्लाबो जोङो माने मोनलायनोनो थाङा आरोना लकेल दावदै बेनिखायनो जों ओ बय ब्रयलारफोरनि बिदैखौसो जों जानो गोनां जायो नाथाय जोंनि देहानि थाखाय लकेल दावउदैफ्रा जोबोद मोनसे प्रटिन गोनां जाग्रा। बिदै दा नोंथां एसे नोंथाङा फोरमायलाय। दा दावदैखौ जोङो लकेलाव जोंनि हाथाय बाजाराव बा गामि ओनसोलाव ओ बुरजा जेनेबा ब्रयलारफोरनि बायदि मोननोबा जों मा राहायै दाउदै दाउ फिसिनानै बा दाउदैखौ जों मा थायो माने एभेलेबेल माने जेराव मेरावनो बायनानै मोननो हानायनि सुबिदाखौ ओ खालामनानै लानो हागोन नोंथाङा बेनि राहाफोरनि सोमोन्दै
अब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां आयदानि सायावहाय ओ राज्लायनो फैदों जोबोद मोजां मानोे जोङो साननांगोनदि जोङो मा ओ लकेल दाउनि बा लकेल दाउदैनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला मा जोङो ओ लकेल दाावदैखौ खमायलांनायखौसो नुनो मोनबाय। बिनि अनगायै जोङो ओरै फार्मनि फार्माव दिहुननाय दावदै थाया होनब्ला बेखौसो जोङो बांसिन जानायखौ नुनो मोनसै माने दाासान्दि बुंनो थाङोब्ला ओ लकेल दावदैया एभेलेबेल गैला माने माबायाव हाय जायगायाव हाय। दा बेखौ जोङो ओ माबानोबा जोङो एभेलेबोेल खालामनोब्ला बा जोङो माबानो बेफोरखौ जेराव मोनो बेयाव मोननाय खालामनोब्ला जोङो खालामनांगोन जि ओ लकेल दाउखौ जोङो फिनांगोन। बा न'आव मासे मोननै फिसिनायजों जानाय नङा नोंथां जोङो मा फाराम खुलिनो हानांगोन जायखौ जोङो गुबुन जायगाफोराव हाय मा बयलारफोरनि फालाम खुलियोना थिग बेबायबायदिनो मा जोंबो लकेल दाउनि फाराम खुलिनो हानांगोन अब्ला जोङो बिदैखौ ओ मोननो हागोन। दा फाराम खुलिनायाबोथ सावोसि गोरलै नङा नोंथां बेवहाय गोबां फरमुलाफोर दङ आरो गोबां खायदा आदबफोर दङ। माखासे मेडिसिनफोर बा मुलिफोरनि होनांगौ बेफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लाग्रोनांगौ दङ। दा फाराम होनबानो जोङो जाया नोंथां दा जों खुलिनो होनब्लानो खुलिनो हाया मानो होनो बुङोब्ला जोंनावहाय स्किल गैया जोंनाव हाय मिथिया। जोङो माखासे दाउफोरखौबा मा समाव मुलि होनांगौ दा मा समाव हाय जोङो बिदै दैजासिमाव हाय जोङो माम आदार जाहोनांगौ दा आं जा मिथियो दाउ फाराम बा लकेल दाउ फारामनि जुमोन्दै आं फोरमायसै नोंथांनो अब्ला जोङो मा दाउ फिसाखौ जेब्ला जोङो बिमाफोरनिफ्राय जोङो बिमा मासे बिमायाव जोङो मा खालामो ओ माबैसे दैयो होनब्ला बुंनो थाङोब्ला जिबा था बा बबेबा नो नैजिबााथा बा थामजिथा खौनो दैयो मासे बिमायाव। अबा जों थामजिथा दाव बिमाजोंथ जोङो फाराम खालामनो हाया। दाउ बाबाजों ओ दाउ दैजोंथ' थिग बिदिनो जोङो मा ओ दाउ लकेल दाउनि बिदैखौ जोङो बुथुमग्रोनांगोन। जेब्ला बुथुमो बिदिनो बाजौनिफ्राय लानानै से रोजा से रोजानिफ्राय लानानै ओ जिब ओ सेे रोजानिफ्राय लानानै फन्द्रस' बा जोङो जिबाजौ बिदिसा दावदै बुथुमदो बुथुमनानै जेब्ला जों मोनसे मेसिन दङ आथिखालाव हाय ओंखारबाय। जायखौनो जोङो फारामाव बाहायो इनकुबेटर मेसिन होनोवहाय जोङो मा दाउदै गफायग्रा मेसिन
मा मा मेचिन
थर होनो नोंथां बेखौ मा एनखु बिथर
औ इनकुबेटर
औ औ बेखौ इउटुबाव सार्च खालामबा मोनो आजिखालि मानि जों बर'फ्राथ' बाहाया मानि दस्रा बिदिनो फार्माव खालामग्रा फार्म होग्रा मानि बे दस्रा सुबुंफोरा माने बिथांमोनहा बाहायो जेरेखम मुस्लिम बिथांमोनबा गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो दा थिग बिदिनो जोंबो बाहायनो रोंनांगोन। लकेल दाउ बिदैखौ जोङो बुथुमनानै इनकुबेटर मेसिनाव सोनांगोन मानि बियो मा दाउ बिमा जाबाय आरोखि ना बिमा गै दाउहा मानि बिमा महरै बियो दाउखौ दो दाउखौ हाय गफाय होयो। बियो मा दाउ गफायनि थाखाय जोङो नांगौ ओ थामजि दा थामजि बिदिनो थ्रिस दिन लायो थामजि बा थामजिनै समसिम लायो। जेब्ला नों मेसिनाव सोना दोनबाय बे मेसिनाव गरम जाबाय माने गावनि दाउैनि दाउ बिमाया बेसेबां केम्पारेसार होयो थिग बेदिनो बे मिसि होबाय थायो आरोखि ना नोंथां बेवहाय जोङो माने जेबो सोनाङा जोङो दाउ सोदो दाउदैखौ सोनानै मा थामजि कारेन्ट लागायना दोनदो खिन्थु कारेन्टआ थांनो मोननाय नङा बिदिनो थामजि बा थामजिनैसिम समनि गेजेराव बियो मा दावदैया हारसिं बेरखावनानै
गे-गेजेरफ्राव खारनो थाङोबा गाज्रि जागोन नामा नोंथां?
माबारै होनदों नोंथाङा?
एक गेजेरफ्राव कारेन्टना थांनानै होयोबा गाज्रि जागोन नामा?
खुनु माने का-कारेन्टआ थांनो मोननाय नङा माने बेवहाय नोङो फुरा सिस्टेम खालामनांगोन नोङो कारेन्ट थांनो मोनै मान कारेन थांब्लाथाय नोंहा गाज्रि जानाय माने सान्स थाखाखाबाय आरोखि ना फुरा गाज्रि जाखाबाय। मानो होनबा नोङो बिदिनो से घन्टा नै घन्टाया जेबो नङा होमब्लाबो नै घन्टासिम थाद्रायनो नाङा। जेरेखम दाउ बिमाया आदार जानो ओंखारोना बाहेरायाव बे समसिम बिदिनो से घन्टासोखौ ओंखार बे खिन्थु गोबाव सम थानो मोननाय नङा ओ दा थिग बेबादिनो दाव बिमारिखौ लानानै गा-बानाय जादों बिदिनो थामजिनैसोनि थामजिनै समसिमनि गे-माबानि सानसेनि उनावहाय साया जेब्ला ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ मा द' सानस हायो जोङो बेखौहाय जोङो गरम बिमाया होयोना बजबना लायोना थिग बेबायदिनो जोङो बिमाथ' गैला बेवहाय जोङो का मा ब्रुदिं खालामनानै मोनसे गल खालामनानै कारेन्ट बल जों हानद्रेदआव वार्डनि मोनोना गोदोनि गोजा गोजाया बेखौ जोङो ओरै अर खालामनानै होनाय जायो बेखौ होबा जोङो बिदिनो जिबा दिन बा नैजिनिस-नैजि-नैजि बा नैजिबा सानसिम जोङो बेखौथ' फिसाखौ लाखिनाय जायो माने जेरावबो हगारनो मोना। जेब्ला गोनथाव फिसाया गां सुयो अब्ला जोङो मा बेखौ बाहेरायाव हगारदो बाहेरायाव हगारनानै मा आदार होदो बिदि जायो आरोखि नोंथां ना। अब्ला बाव माखासे मेडिसिनफोर दङ जेरेखम जिर'नि जिर' देसनिफ्राय लानानै माने दावदै गज्रनायनिफ्राय लानानै सा-सात दिननि सेभेन देसनि गेजेरावहाय मोनसे भेक्सिन दङ आरो सेभेन देसनिफ्राय सुद्दसिम सुद्द देससिमनि गेजेरावहाय मोनसे भेक्सिन दङ आरो सुद्दनिफ्राय लानानै थामजि बा मास मोनसेनि गेजेराव आलादा भेक्सिन दङ माने बिदि भेक्सिनखौ ओन्दैनिफ्राय गिदिर गिदिरनिफ्राय गिदिर गिदिर होलांबाय थानानै माखासे भेक्सिनफोर दङ बेखौ आं मिथिला नोंथां। आं बिदि आं मिथिनाय बेनो नोंथाङो दाउदैखौ जोङो मानि दाउ फारामावहाय माबोरै बाहायनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो लकेल दाउफोरखौ बिदि खालामनो हायोब्ला जोङो दाउ बिमाफोरखौ दोननानै मा जोङो बिदिनो दाउदैखौ गाम जायगाफोरावहाय एभेलेबेल खालामनो हागोन। जोङो साप्लाइ खालामनो हागोन। जों दाउ जोंनि मानसिफोरा मा जोंनि जायगानिबा जों बयबो मानसिफोरा फैसा खामायनायजों लोगोसे लकेल दावदैबो मोनजानो हागोन नोंथां नों-नोंथां औ नोंथां आंनि बुंनाया बेनो नोंथां।
नोंगौ जों माबायदि राहायै दाउखौ फिसियोब्ला ओ जोंनि लकेल दावउदैखौ मोननो हागोन बेनि सोमोन्दैनो नोंथाङा जोबोद मोजाङै गुवारै फोरमायबाय जोङो बेबायदिनो राहाखौ लानांगोन नोङा होमबा नों गुबै ट्रेनिंखौ जों सोलोंगोरानै लानांगोन नङा होमबा।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बे समाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरै ओंखारनाय लोगो लोगो मा खासे भेक्सिन होदों। एसे देरनायनि उनाव भेक्सिन दा जुदि जोङो माने बेखौ साइनटिफिकलि स्टाादि खालामनांगोन आरोना जेरै ओ गुबुन दाउफोरखौ बिदै दैहोदों नङा होमबा नोंथां? दा जों बेनि माने ओ रिलेटेड नङा होमबा बेबो दाउ जोंना ल' खेला दा गोरासिन दाउ आरोना दा बेखौ जोङो साइन्टिफिकलि माने एनालइस खालामनायनि गेजेरजों बा नायबिजिरनायनि गेजेरजों ओ सम लागोन बेखौ जुदि मावनो थांङो। बोसोरसे बोसोरनै हमनांगोन ओ बेहाय जोहा मुलाम्फा दं होननानै बुंनांगोन मानो होनोबा आथिखालाव लकेल दावदै जाग्रा गोबां माने दङ बिदै मोनैयावसो जोंहा ओ गुबुन जायगानिफ्राय जेरै ब्रयलारफोरनि बिदै नङा ओमबा। बेफोरबायदिखौ जानो दा बेनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव ओ गोदानारि आदबजों जुदि आबाद मावाब्ला जेरै आथिखालाव लकेल दावदैनि गोमानाय बा खम जालांनाय खौ जों नुनो मोनदों गासैबो बेबायदिनो मावलांगोना जोंनि ओ गोमानाय गोमायैआ जोंनि आखायावनोसै नङा होमबा। ओ जों बेनिफ्राय गोमानायखौ बासायनो हागोन आरो
औ औ।
बेबायदिनो लासैनो गोमालांगोन आरो।
नंगौ नोंथां।
आं सानो जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव माने फरायखांनायनि उनाव बेफोरबायदि मोनसे ओ मा होनो एग्रिकालसार लाइनजों थांनानै बेफोरखौ सोलोंनानै जोङो गावनि जायगायावनो बेफोरबायदि प्रडाक्सन खालाम सुबिदाखौ लानो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि मा होनदों जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि लकेल आखांल जानायफ्रा सुफुं जागोन। आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन जायगाफोरावबो ओब दाउदै लकेल दावदैखौ जेरै जों दा ब्रयलारफोरनि दावदैखौ जों जादों न'
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जों बेबायदिनो साप्लाय खालामनानै रांखान्थियारि बिथिङाव ओ गोख्रों जानो हागोन आरो। जोङो बेनि थाखायनो दा साफा ओ खामानि बा मावनो लानांगोन आरो जेरै आथिखालाव जोङो बर' बखौ अमा फिनायाव जोबोद आखा फाखा होननानै मिथियो। दा बेबायदिनो दाउखौबो फियो। खिन्थु जोङो लार्ज स्केलाव आथिखालाव फिनायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोंहा बेनो दाउ सेरसेयाव आथिखालाव जुदि गोदानायखौ बायनानै जानांगौब्ला खमैबो ब्रैजौ बाजि बा बाजौनि गेजेराव केजिसेयाव बायनानै जानांगौ जायो। आरो ओ जोंहा बिदि दाउखौ फिसिनायनि उनावबो बिदै दैखांहोनायनि उनावबो जों बेखौ फानोबा जोंहा बेयावबो मुलाम्फा दं ना
नंगौ नंगौ नोंथां।
दा जों बेबायदिनो स्टेपखौ लानांगोन आरो अब्ला जोंनि गेजेराव बेफोर जेंनाफोरा सुस्रांजागोन अब्ला नोंथां
औ आरो
मिथिनाय सोलोंनो गोनां ओ माबायाव खौ बुथुमनानै जोङो ओ बैयाव मेचिनाव दोननानै दाउसा खालामनो हायो आरो माखासे बे आथिखालाव माने आदारफोर बेफोरखौ होनानै जोङो थाबैनो गावफोरखौ फेदेरनो हानायनि सुबिदा दङ।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां। मोजां माखासे गोदान आयदानि फोरनायनि गेजेरजों दे बिदिब्ला।
दे औ।